औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
ओ दा नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनाव कल खालामनाय जाहोना बेनो आङो नोंथांजों बेरायनाय बा दावबायनाय बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा साव हागोन ना नोंथां औ दा जोंहा बे दावा दावबायनाय बा बेरायनाय आरो दावबायनानै माबायदि गियान मोननो हायो आरो मा मा सोलोंनो हायो आरो बेरायनानै जोङो मा मा जोंनो एक्सपिरियेन्स लानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सो सावरायलायसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां दे
औ दा बिदिब्ला आंनो जा सावरायग्रोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां नोंथाङानो जागायदो दे
औ दे दा जोंहा दावबायनाय आरो बेरायनाय होनोब्लाथ' गोबां बिथिंजों जोङो मख'नाय माने बिदिन्थिबो होनो हायो नङा होमबा जेरै जोंहा दावबायनाय होनो बा गारि मथरजों दावबायनाय जेरै उरां जाहाजजों दावबायनाय बा माबाजों दावबायनाय गारि मथर गाहायनि हानि नङा होमबा
औ साइकेल जोंबो दावबाय
गोबां गोबां मानि दावबायनायाव दं आरो नङा होमबा नोंथां जोंहा दा जोंहा बेफोरखौ सावरायला आङो दा आं सावरायनाया मा जों बेरायनानै माबायदि मोनो आरो बेरायनानै माबायदि गियान मोननो हायो बेफोरनि सायाव बुंसै आं नोंथां दा नंगौ नोंथां जोंहा बेरायनाया जोंनि संसाराव बा जिउ खांनायाव माने जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां मानो होनब्ला जों बेरायनानै गोबां नुफेरै मिथिफेरै आरो गोदान गोदान जेनाखि सुबुंफोर बा जों नुफेरिस फोर बेफोरखौबो जों नुनो मोननाय बा लोगो मोनहैनाय जायो जायनि थाखाय जोङो बेरायनायाव जोङो गोजोननाय मोनसिनो आरो नोंथां बेफोरनि थाखाय दा जोंहा बेरायनो होनोब्ला जेरै गुबुन गुबुन हादराव बा गुबुन गुबुन हादरसा बा गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव बेरायनाय बेफोरो जाहैबाय गावबा गावनि माबायाव थाहैबाय आरो नोंथां नङा होमबा सोरबा गोजानाव दावबायो सोरबा खाथियाव दावबायो दा जोङो गोजान गुबुन हादरफोराव दावबायनो थाङोबा जोङो गोबां माबा नांगौ नलेदस बा स्किल्स नांगौ नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
मोजां हिन्दी बा इंलिस बा माने गुबुन माने माबाफोरखौ रावफोरखौ जोङो सोलों गोनां जायो आरो नङा होनबा जों जेरै बर' होननानै जों बर' बा एसामिस बुंनानैल' जोङो गुबुन हादर बा गुबुन कान्ट्रियाव जोङो दावबायहैनो हाया ना आरो
औ नोंथां औ
नि थाखाय जोंनो नांगोन बेफोरबायदि रावफोरनि माखासे ओ गियान नङा होनबा नोंथां औ दा जोंहा बिदिनो जेरै नोङो हमना लादो जों चाइनाफोराव थाङोबा जोङो इंलिसखौथ' रोंखानांगोन बे एखेबारे माबा खोथा नङा होनबा नोंथां जों माबोरै जुदि जोङो इंलिस रोङाबा जोङो जेनेबा बिसोरनि जेनाखि राव आरो जोंनि जेनाखि राव बेखौ जोङो मिथिलायाबा जों माबोरै कमिउनिकेट खालामगोन नामा नोंथां। औ दा बेखायनो जोङो राव सोलोंग्रोनांगोन बेखायनो जोङो बेरायनायावहाय बेफोरबायदिनो गियान लानो हायो आरो नोंथां। नोंथाङा दा नोंहा चाइनायाव थांनो जोबोद गोसो जादों नङा होनबा नोंथां? नाथाय नोङो राव रोङा बाट नोंहा बे थांना थासान्दियाव नोङो थैजासिमाव नो खिन्थु खनसे थांथारगोन होनना मोनसे जित थोना सोरबा सोरबा। नोंथां जायनि थाखाय रोङै बुस्थुखौबो सोलोङो होननाया बिदियाव जायो आरो नोंथां। दिनै आङो थांथारनो ओरैबायदि जित लानाय खिन्थु आं इंलिस रोङा खिन्थु आं दिनैं इंलिसखौ सोलोंथारगोन नङाोमा नोंथां दिनैनिफ्रायनो आो जागायजेनगोन इंलिसखौ सोलोंनायनि एबा। मोनसे माबा थायो आरो चेलेन्ज बायदि आरो दा बिदिनो। जेरै जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायबा जेरै बिथांमोननि राव हारिमु आरो बिथांमोननि गाननाय जोमनाय जानाय-लोंनाय दानाय लुनाय बिथांमोना मा गानो आरो बिथांमोननि हारिमुवा मा बायदि आरो बै बिथांमोननि जेनाखि ओनसोल मिथिंगानि महर। बैफोराव माबायदि बिफां लाइफां नुयो माबायदि गोदान गोदान जिब जुनार नुगोन माबायदि एम्फौ एनला बा माबायदि बेफोरबायदि जात जाद नुयै जेनेबा जिब-जुनारफोर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनहैयो आरो नडा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा जोङो बेखायनो आंनि मिथिनायाव बेनो नोंथां जोंहा थांना थानाय जिउ खांनायाव। बेरायनाया मोनसे ओ जोंनि बाहागोआव गोलैयो मोनसे गियान बुथुमनायनि बाहागोआवनाव मा नोंथां लोगोसे जोंनि गोसो आरो खर' मोननैखौ गोजोनग्लाय होनांगोन। हानाय नङा होमबा नोंथां जुदि बेरायनाया जोबोद माने मुलि बायदिबो सोरबा जुदि खामानि। खामानिनि स्ट्रेस लानानै। थाबाय थानाय थाबाय थायोब्ला बैनि खर'खौ नों थिग खालामनोबा। ब्रेन्डफोरखौ बा साननायफोरखौ गोसो जोङो ओ गुबुन दाब से जायगा हाजो ओनसोल बा मोनसे मिथिंगायारि समायना जेनाखि नुथायाइफोर बरफ गोलैनाय गुसु जायगाफोराव जोङो थाङोब्ला। मानि जोंनि खर'आव जेसेबांनाखि माबाफोर दङ प्रेसारफोर दङ साननाय हनाय। बांद्राय जमा जानानै दङ बेफोरखौ जोङो माने बेरायहैयोबा। बैफोरबायदि जायायाव थाङोबा जोङो जोबोद गोसोखौ गोजोन्नाय मोनबोयो माने। एखेबारे सोलायनाय मोनना फैयो गावखौनो गावनि गोसो खर'फोरखौ नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा जोङो बेखायनो बेरायनांगौ। आरो बेरायनानै जोङो गोजोननाय लानांगौ आरो जोङो माखासे गियानबो मोननो हायो बेरायनानै। दा आं बेखायनो आं बेखौनो होननो सानो नोंथां जोङो मानि थांना थानायाव। सम लानानै बेरायनांगौ आरो बे नङा जे सानफ्रोमबो बेरायनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ
नाथाय बेरायनांगौ दा बिदिनो नों। थाङाबो एसे बेफोरबायदि बेरायनाय बा दावबायनायनि सायाव। फंनैसो बुंनो थाखाय आं नोंथांखौ ओ खावलायबाय आरो नोंथां
औ नोंथां बेनो नोंथां माने ओ दावबायनायाबो मोनसे ओ सोरबा सोरबा सुबुंफोरनि माने मोनसे। मा होनो बिदिखौ हेबिट जेनाखि खालामबाय थानो गोसो। नङा होमबा औ बिदि दङ सोरनाबा सोरनाबा। सोरबा सोरबा दावबायबाय थानानै मोजां मोनो सोरबा सोरबा गेलेबाय थानानै मोजां मोनो। नङा होमबा दा बे मोजां मोननाया गुबुन गुबुन दं आरो मानसिफोरनाव दा बेनो आंनि माने आं जेखौ माबायो बेखौ खोन्थागोन माने आंबो दावबायनो मोजां मोनो नङा होमबा। आंबो दावबायबाय बुहुद। जायगायाव जेरेखम नोंथाङा मिथिखागौ ओरै ओ साउथनिफ्राय लानानै नङा होमबा खोलानिफ्राय लानानै ओरै नर्थजों लानानै गवा ओरै ओरै खोलाहा जेनेबा कैन्याकुमारि लास नङा होमबा ओमफाय ओरै जोंहा सोनाबजों जाहैबाय गवा नङा होमबा? आरो ओरै माबाजों जाहैबाय जोंहा हिमाचोलजों जाहैबाय जोंहा लादाख नङा होमबा? ओमफाय जोंनि नर्थ इस्टाव जायनाखि फिसा फिसा जायगाफोर दङ बेफोराव माने एसे बेरायबाय आरो आंबो दा बाहाय आं नुनो मोनदों आरो। माने बुहुद माने गोजोनग्लायनाय मोनो नङा होमबा? गोदान गोदान मानसि गोदान गोदान जेनोखि हारिमु नङा होमबा? गोदान गोदान बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गोदान गोदान जेरोखोम जोंनि जायगायाव आ फेल बायदिसिनाखौ बांद्राय नुनो मोना जेरोखोम जोङो काश्मिरफोराव थाङोबा आफेलफोरखौ नोङो नुनो मोनो नङा होमबा?
नोंगौ
बेफोरबादि गियानफोरखौ माने बुहुत लानो हायो आरो। दा जोंहा मोनसेबो दङ जोंहा नोंथाङा बुंखाबाय दहाय माने गुबुन जायगायाव थांनोबा एसे रावखौबो सोलोंनांगौ जायो नङा होमबा दा राव खौबो आं रोंहांबायमोन माखासे जेरै तेलेगु रोंबायमोन आङो नेपालि रोंबायमोन आङो ओरै नागा रोंबायमोन। माने माखासे रावफोरखौबो माने बिराद मोजां सोलोंनो हायो आरो दा जोंहा जोंहा जि जिखालि नोंथाङा मिथिखागौ माने गुबुन जायगायाव थाङोबा आजिखालि हमस्टे माने सोरनिबा न'खराव थानो मोननाय बिदि दंसै।
नोंगौ नोंथां सैथो
बेफोराव जोंहा ओरै थांनानै थाहैनो हायो नङा होमबा? आरामसे संनाय खावनाय नोङो गावनि गावनि न'आव गावनि जायगायाव माबायदि संजायोमोन बेबायदि संजाना जाहै हैनो हायो। आरो गुबुन जायगानिखौ जानो गोसोबा बिसोरनिफ्राय बिसोरनि जानायखौबो जानो हायो नङा होमबा? बिनानै दा बेफोरखौ जानाय लोंनाय थानाय बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ माने जोङो ओ लानो हायो आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दा जोंहा आरो जायगा जायनाखि नोजोर मिथिंगा नङा होमबा दा बेफोरखौ नायनोबो जों बुहुद दावबोयो नङा होमबा जेरेखम हिमालय नङा होमबा? हिमालय हाजो जोंहा ओरै खाथियाव भुटान दङ बहुतनो। नङाबा दा भुटानावहाय बुहुत हाजोफोर दङ दै बाजुमफोर दङ बेफोर माने मि थिंगानि मोनसे नुथाय आरो ना दा बेफोर बेफोर बुस थुखौ माने जोंहा बेरायबा नुनो मोनो आरो दावबायोबा औ दा सोरबा सोरबा बे दावबायनाया माजों दावबायो जोंहा सोरबा सोरबा साइकेलजों साल दावबायो। सोरबा सोरबा मटर साइकेलजों दावबायो सोरबा सोरबा गारि गिदिर लानानै दावबायो। नङा होमबा आरो सोरबा सोरबा न'खरखौ लानानै दावबायो न'खरनि सुबुं फोरजों नङा होमबा सोरबा सोरबा लोगोफोरजों आरो सोरबा सोरबा हारसिङैबो दावबायो।
नोंगौ नोंथां
दा बाहाय आजिखालि मा दंबावो गुबुन मोनसे हादोर नि सासे मानसिजों गुबुन मोनसे हादोरनि सासे मानसिजों आजिखालि जामबुंजों माने कन्टेक्ट बानायलायनानैबो माने लो गो जानानै दावबायलायनाय नुनो मोनो जों नङा होमबा ससियेल मेडियानि जोहैयै माने जगाजग खालामनानै माने दावबायलायनायखौ नुनो मोनो। आरोबाव दंबावो जोंहा ओरै जोंहा आ मटर साइकेल सालायगिरिफोर बिथांमोन दङ नङा होमबा दा बिसोरखौ मा होनो राइडार्स ग्रुप होनो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
बिथांमोना मटर साइकेलजों दावबायो गुबुन गुबुन जायगासिम बा बाइक जोंनो बेरायजोबो बिसोरो नङा होमबा मटर साइकेलजोंनो बेरायजोबो दा बेफोरबादिखौ जों दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो दा जोंहा दावबायग्रा जायगा बुङो बा बुहुत दङ दा जोंहा जोंनि नर्थ इस्ट आवबो बहुत दङ नङा होमबा जोंनि जोंनि बि टि सि होन आ गुवाहाटी होन नर्थ इस्ट नागालेण्ड मनिपुर मेघालया नङा होमबा आरो मेघालयाफोरजोंथ' बुहुत मोजां मोजां दङ आ मिथिंगानि नुथाय नङा होमबा दैबाज्रुम होन हाजो होन नङा होमबा दा बेफोरखौ नायनो बुहुद जायगानिबो फैयो आरो जोंबो थाङो नङा होमबा दा बेफोराव दावबायनायाव जोंहा माखासे एक्टिभिटिस नङा होमबा गेलेनायफोरबो थायो नङा होमबा जेरेखम नावजों दाउ नावजों दाउ बादायलायनाय नङा होमबा हाजोनिफ्राय बाजुमनाय पेराग्लायदिं बेफोरखौ बुहुत जायगाफोराव बुहुद नुनो मोनो आरो आरो जोंना ओरै मानास दङ मानासावहाय जोंहा मैदेराव गाखोनानै बेरायनो मोनो नङा होमबा औ जेनेबा बे मिथिंगाखौ जायनाखि मिथिंगाखौ मोजां मोनो बिसोरो मिथिंगाजों थानाय जायनाखि जिब जुनार बे बेफोराव बेफोरजों नायलायनो मोजां मोनो नङा होमबा
औ नोंथां
दा बेनो नोंथां जोंहा दावबायनायनि फारसे बुहुत रायज्लायबाय मिथिलायबाय नङा होमबा होमबा नोंहा जोंहा समाव गैला होनोमबा दोन्थलायसै नङा हबा नोंथां गोजोनथोंसै दे नोंथां औ